औ नोंथा
हेलौ नोंथां औ नोंथां खोनादोंना औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा दा मा खालामबाय दं
हेल'
हेलौ नोंथां औ
औ
खोनादोंंना?
औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
आङो दं बिदिनो नोंथाङा
औ आंबो दं बिदिनो दा जों बर'फोरनि गाननाय जोमनायनि बागै रायज्लायनो होनना नोंथांखौ फन हरनाय जादों आरोना
औ औ नोंथां
औ औ नोंथां दा जोङो बर'फोरा मा मा गान गानो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
औ औ औ नोंथाङा एसे औ औ खोनादों नोंथां
औ
औ दे बुंनो हागोन ना नोंथाङा जों बर'आ मा गाननो मा दड्रेस गानो?
बर' आइजोफोरा खोनादोंना? जोंनि बर' आइजोफोरा औ जोंनि बर' आइजोफोरा दख'ना बिदन लांगा दख'ना अग्रं दख'ना आरो हाबाफोराव एबा गोथार जुलि हाबा दाननाय समाव दखना थावसि दौदिनिफोराबो दख'ना थावसि आरो हौवाफोरा गामसा खर' खाखोनाय फालि आरो हिनजावफोरा रेगेरेगां आर'नाइ बेफोर खौ जोंनि गेजेराव बा हायनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां थांरैनो
औ
दा बुंनो थाङोब्ला जों बे दख'नाफोरखौ मा मा बोरै बानायनाय जायो एसे बुंनो हागोन ना?
औ नोंथां बे दख'नाफोर खौ जों आइजोफोरा न'आवनो
औ नंगौ। औ
नो दानायखौ जोङो गिबियावनो फिथोब एमफौनिफ्राय खुनदुं जेनेबा फिथोबनिफ्राय खुनदुं बानाय बे खुनदुंखौ लुनानै खुनदुं थुननानै बेखौ हि सान सोंनानै रासोआव खायनानै बेखौ। दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां। नोंथाङा दा दानो मोन। फेरबायना
औ मोनफेरदों
औ दा बि दिनो औ आं मोननाया मोनफेरनाय जायाखै नोंथां। दा दानानै नोंथाङा माबायदि गोजोननाय मोनो।
दानाय होनना बुङोबा। जों ओ बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय हि एबा सिजों गाव आखायजों दानानै ओं गोबां फाराग दङ बायनानै लाबोनाया थाबैनो गाज्रि जानो नागिरो आरो नांगौ बायदि जाया ओमफ्राय गाव दाना लानाया गावनि आखाइजों दानाय नालाय दांनाय बिलिरनाय दानाय बेनिखायनो बियो आरो गोबां बोसोरसिम थानायखौ जों नुनो मोनो आरो बाहायनानैबो मोजां मोजां मोनो गाननानै मोजां मोनो औ आरो नोंथाङा बै जों दानाय लुनायाव मा मा आगजुफोर बाहायो बेखौ इसे फोरमायना होदो
औ जों बे दानाय लुनायाव जों फार्स्टआवनो थाहैबाय हिसान आरो जेन्थेर आरो माखु बिदिनो सोरखि बेफोर बायदिफोरखौनो बाहायनाय जायो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो हागोन नामा नोंथाङा जे दा दाखायोबो
औ आरो गोबां दंबावो नोंथां फोरमायनायाबो नंगौ आरो दंबावो माखु बेनिफ्राय जेन्थेर सालखुन्था रासो बेनिफ्राय हख्ला
थारैनो
ओमफ्राय गन बिदि गोबां दङ आरो मुस्रा साग्रा बिदि गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो
औ नंगौ दा जों बर'नि दख'नाखौ गानना जों माबायदि मोनो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां जोंनि दख'ना दख'नाखौ जोङो गानबा जोबोर गोग्गाथाव मोनो आरो ना बा गुबुन हारिफोरनिख्रुइ जोंनि गाननायनि गाब गाननाय दिडजाइनफोरा बुहुद गुबुन आलादा जाखायो गुबुननिख्रुइ बेनिफ्राय गाब फोराबो जोबोद समायना समायना जायो आगर आखाइ बायदि एरनायफोरा जेनेबा मानसिया जेरैखियानो जाया मानो बेखौ गाननाय लोगो बह बुहुत समायना नुनायखौ जों नुनो मोनो
औ थारैनो नंगौ
गुबुन हारिफोरा सोंनायखौबो नुनो मोनो बेयो नोंसोरनि ओ गाननाय नामा बे नोंसोरनि हारिमु नोमा बेफोरबायदि सोंनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ दा जोंनि बर'नि फालियानो जाबाय आर'नाइ नङा होनबा
औ नंगौ औ नोंथाङा बुंग्रोदो
औ जोंनि बे आर'नाइआ जों नों दा बानाय दानो रोंगौना रोङा नोंथाङा आर'नाइखौ
आर'नाइखौ दाफेरनो मोनाखै
औ नंगौ
खनासो दानो मोन्दों
औ जों मा मा आगर एरनो हायो ओरैनो
औ जोंनि गेजेराव गोबां रोखोम खोमनि आगर दङ जेरै हाजो आ गर दिंखिया बिबार आगर ओमफ्राय आगर फारौ मेगन
औ
थाइगिर बिबार बैग्रि बिबार गरखा गंब्रै बेफोरबायदि गोबां बा आगर दङ जोंनि गेजेराव बैफोर आगरफोरखौ आइजोफ्रा अख्रां सायाव बिरलांनाय दाउ मिथिंगानि बायदिसिना बिबार बेफोरखौ नुनानै गोसोआव सानखांनानै बैफोरखौनो गोसोआव लानानै गावबा गावनि सियाव एरना लानाय खौ जोङो नुनो मोनो।
औ जोंनि बर'नि गाननाय जोमनाय होनबा जोबोद समायना नङा होनबा?
औ नंगौ थारैनो औ।
औ
औ
नोंथाङा दा मा मा गामसा दानो मोनफेरदोंना मोनफेराखै?
औ गामसा दानो मोन्दों। ओमफ्राय बे नयाव गानग्रा
औ औ नंगौ। औ नोंथाङा खोनानो मोनाखै नामा?
खोनादों नोंथां।
हेलौ औ औ औ नोंथां।
औ खोना
औ नोंथाङा मायबा सोंनो सानदों नामा?
औ बेफोर ओ दानाय लुनायजों बे दा दानाय लुनायजों जोङो गावनि जिउखौबो खुंनो हायो आरो ना माबाय दि जोंनि बर' हारियाव बेफोर दानाय लु लुनायजों जौगागासिनो दङ नोंथाङा इसे
औ औ जों बे दानाय लुनायजोंनो जों जोंनि बेफार फालांगिखौ खालामनो हादों आरो नखरखौबो दावखो जौगालांहोनो हादों। बेजोंनो थाइसे थाइनै रांजोंनो जों औ नोंथां
औ
औ जोंनि दा बर'नि दखनाया जोबोद गोगगाथाव आरो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ जोंनि बर'नि गेजेराव माबे गाबखौ बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो?
औ नोंथां जोंनि बर'नि मादाव दा गोमो गाबखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नों थां बैसागोआनो जा बहाबा मोसानायानो जा जेरावबो माने गोमोआ बांसिन सोलियो आरो नोंथां
औ नंगौ आरो आर'नाय आर'नाय खौ माबायदि जोंनि गेजेराव बाहायनायखौ नुनो मोनो
आर'नायखौ जोङो जेरै गिदिर गोलावफोरखौ मान होनाय सोरखौबा आलासि बरायनाय बेफोरदियाव जों बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा आर'नायनि बागै
उ आर'नायनि बा सोमोनदैथ' नोंथाङा जाबायदि फोरायदों बेनो सोरबासासे जोंनि हारिनि जेराव गोगगाथाव खामानि मावदोंबा सोरबा आला सि बरायबा जेनेबा बेखौ गोथार नेरसेन महर नुनो मोनो बे आरो दा जोंनि दुलाराय आव जेटेक ननायखौ जों नुनो मोनदों बे मोनसे
औ औ थारैनो
औ नंगौ
औ
बुं औ
ओ
दा गानाय जोमनायनि मा औ दे बुं
ओ इनदि इनदि एमफौखौथ' नोंथाङा मि थिगौ दा बे इनदि एमफौनिफ्राय जों दा इनदि फास्रा बायदिसिना बानायखौ नुनो मोनदों नोंसोरनि ओनसोलाव बो जानांगौ बेफोरबायदि बाहायनायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोननिया
औ नोंगौ नोंथां
इन्दिनि इन्दिसि नि बेसेनफोरा मा मा माइ मा मा बायदियै जादों एसे
औ औ जोंनि इन जोंनि ओनसोलाव इन्दिनि जिया दा जोबोद दाम बिदिनो सारि इदिनो औ ब्रैरोजा थाम रोजा बेफोर जि औ नंगौ नोंसोरनि ओनसाव माबादिस सोलिदों
औ जोंनियावबो बेबायदिनो गुबै इन्दिखौ ओ थाम रोजा ब्रैरोजा आरो मिक्स खालामनायखो इसे खम दामाव फानगासिनो दं
नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मिजिंथियो इयुनावबो नोंसां नोंथांजों गुवारै रायलायनो हाबावगोन होनना दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोनथ'नसै नामा
औ दे जागोन
औ दे नोंथां